औ नोंथां।
नोंथाङा मा मावगासिनो दा?
आङो दं ओरैनो जेरानानै दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो दा ओरैनो जिरायनानै दङ'।
औ बोथोरफोरालाय माबादि?
बोथोरा दा बिदिनोसै हायाबो दुङाबो जानानै दङ'।
औ
दा बिदिबा जोङो माखौ लानानै सावरायनो?
अ जोङो दावबायनायनि सायावबो सावरायनो हागोन नोंथां।
जागोन नोंथां बिदिबा दावबायनायनि सायाव नोंथाङा ओ बुंहरदो।
औ। नोंथां आं बुजिनायावथ' जेनेबा दावबायनायनि गेजेरजोंबो जों गोबां खोथा सोलोंनो हायो आरोना। माने गियान लानो हायो आरोना ओमफाय जोङो ओ गुबुन गोजान-गोजान जायगाफोराव जोङो थाङोब्ला बै जायगाफोरनि राव गाननाय-जोमनाय थानाय जानाय-लोंनाय बयहाबथ' आलदा आलदा जायो नङा होमबा? बैफोरखौ जोङो बै जायगानिखौ सोलोंना लानो हायो आरोना आरो मोनथिना मोनो बैसोरो बोरै थायो बेफोरखौ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो ना आरोबाव जोङो लेखायावथ' जों मोनगोन जेनेबा बे जायगायाव बेबादि दं आरो बेयाव बेबादि मिन्थिनो मोनो बिदि होननानै लिरनायथ' थागोन। खिन्तु जों गाव फिजिकेलि नायहैयोब्ला बा थाङोब्ला जोंहा मा बांसिन मोजांसिन मोनो आरो गोसोफ्राबो बा जोङो ओ गावनि मेगनजों डाइरेक्ट नुनाय बुस्थुफोरखौ जोङो मा गोसोआवबो थासिनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ उम नि गावनि मेगनजों जों नुहैयो।
औ औ आरोबाव जोङो बुंनो हागोन जेनेबा
मोनसे सब जायगायावनो बा जोंनि जायगायावनो गुबुना दावबाय फैनो हायो बा जोंबो बे खिनाव दावबाय दावबायहैनो हायो बेफोराव जों मोनथिनो मोनो मा मोनफा मोनफा जायगाफोरानो गोबां हिसथ्रि थायो नङा ओमबा बैफोर हिसथ्रिफोरखौ जोङो मा दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोङो मोनथिनो हायो आरो नोंथां।
जोंना दावबायनाया बे फोराव जोबोद मदद खालामो आरो आरोबाव फारसेथिं जेनेबा जोङो लोगोफोरजोंबो थांनो हायो बा जोङो फेमिलिजोंबो थांनो हायो आरो। जोबोद रंजानाय मोनो आरो बेबादि थाङोब्ला जोङो।
औ
औ बेबादि थाङोब्ला जोंहानो जोबोद खुसिबो मोनो आरो आरो जोङो फट'फोर साब फायनानै जोंनि उननि मेमरिसनि थाखाय जोङो मा होनगोन बेफोरखौ लाखिना दोननो हायो आरो। आरोना गोसोखांथिनि थाखाय औ आरोबाव मा जोंहा माब्लाबा गोसोआव दुखु जादोंब्ला बा सिन्था जाबाय थादोंबा बा नोंहा माबा मोन से सानबाय थादोंब्ला बैफोरबादि दुखु आव दुखु जाबाय थायोब्ला नोंहा मुदफोरा गाज्रि बा बैफोराव मा बेरायनाया बेराय हैयोब्ला जुदि जों गुबुन जायगा बा हाजोफोराव थांदो नोङो दैमाफोराव थांदो नोङो ओरैबादि पिसफुल मोनो माने नोङो नोंनि मुदफोरा माने दुखु जानायफोरा खारो आरोना नोंथां।
आरो औ नंगौ नंगौ।
औ बेफोरनि थाखाय जोंहा मा बेरायनायाबो गो गोनांङा आरो नोंथां। बेखौ जोङो मालाबा-मालाबा हायोब्ला ओं बिदिनो लोगोफोरजों नङाब्लाबो जोङो ओम फेमिलिजोंबाबो जोङो मा ओ गुबुन जायगायाव दावबायहैयोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां आरो नोंथां‌।
औ औ नंगौ नों
औ आरोबाव आंङो ओ मोनसे रुल खोन्थानि नोंथां। ओ जोंङो दावबायहैब्ला माने औ ओ माने सासे मानसिया आंनो खोन्थादोंमोन आरोना बे रुलखौ माने जोङो ओ गुबुन जायगायाव दावबायहैयोब्ला जोङो माब्लाबाबो आसि थाइसेजों जेबो बुस्थुखौ बा मानसिखौ जोङो माब्लाबाबो आसि थाइसेजों थुनो मोना होननानै बै सा से मानसिया आंनो खोन्थादोंमोन आरोना। नोंथां मानोना मानोना नोंनि सिगांङाव थानाय मानसिया माने नों बेखौ थुवाखैबो जानो हागौ नों माबा मोनसे बुस्थुखौ थुनानै खोन्थादोंमोन जेनेबा होमबाबो नोंनि सिगांथिं थानाय मानसिफोरा मा सानगोन बि मानसिया आंखौ मानो सोंखारिदों बा मानो आंखौ आसि थुदों। बिदि सानो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ। बैफोरनि थाखायनो जोंहा मा माब्लाबाबो आसि थाइसेजों थुनो मोना आरो रावखौबो बा जेखौबो। औ जों मा हदाय जोङो बबावबा थाङोब्ला जों माबा मोनसे देखायनोब्ला जों हदाय आसि मोनबा खौबो जोङो जमायै देखायनांगोन आरो नोंथां जाहाथे नोंनिस सिगाङाव थानाय मानसिया नोंखौ जेबो साना बेनि था आरोना आरो जोङो बे बेरायनायाव नुनो मोनो खायफा जायगाफोरा ओरैबादि साफायै दोनो नङा होमबा? बैफोरबादि गियानखौबो जों सोलोंनो हायो आरो। जेनेबा आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन आरो ना थुमदां होननाय पिकआव बै जायगायाव मा खालामो ओरैबादि माने फुङावनो गथ' ओन्दै ओन्दैफोरा सिखारनानै बिसोरो ओ बिदि ओ बेग बादि बानानै बिसोरो मा होनो प्लास्टिक बेग आरो प्लास्टिक नि बुस्थु पर पेकेटफोर बा बथल बेफोरखौ मा बिसोरो बुथुमनानै लाबोयो आरो लामायाव एसेबो दाखोर दोना आरो बिसोरो ओरैबादि साफा दोनो थ' नुवाखै जों दावबायोब्ला माबादि मालायनि जायगाखौ बिदि नुहैयो नङा होमब्ला? आरो बेबादि साफा दोनोब्ला जोंहाबो मोजां मोनो थांनानै बा बिसोरबो गावबो साफा थायोब्ला गावबो मोजां मोनखायो नङा होमब्ला?
औ औ नोंथां।
बैसोरनि जायगायाव आङो जोबोद साफा दिसिप्लिनखौ नुदोंमोन आरो नोंथां आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नोंथां दावबायनायनि सोमोन्दै आं जाखिनि मिथियो।
नोंथांनि बुंनायजों आंबो गोबां आइडिया मोनबाय आं रोंनांगौखौ रोंबाय आरो नोंथां औ। दा बिदिनो दावबायनाय होनोबाथ' बिदिनो जोंबो दा बे दैलां दिनाव जोंबो बहुद दावबायो नङा होमबा? जेरै दा जोङो गरम हिसाबै शिलंफ्रावबो गोबाङानो थाङो बेरायनो मानो ओंखायनो दा फोरनि बेरायनायजोंबो जोङो गोबां मोनदांथिखौ मोनो। बे जेरै जोंनि जायगायाव गुदुं बा शिलं बायदियाव थाङोबा जोङो गुसु बेफोरबायदि सब बिथिंखौनो जोङो बोथोरनि थासारिखौ जोङो मिथिनो मोनो नोङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
उम ओंखायनो दा जोङो ओंखायनो दावबायनाय होननाय सोदोबखौ जोङो लानांगौ उम दावबायनोबो नांगौ। बिदि आरो उम दा आरो जोङो दा दैलां दिनबाबो जोङो लावखार ओंखाम जानोबो थाङो नङा होमबा लावखार ओं खाम जानाय माने पिकनिक जाहैनाय उम। गरमखौ लानानैबाबो जोंङो माने बै दैसा जि़ङाव थानानै बारहावा लानो थाखायबो जोङो दावबायनो थाङो नोंङा होनबा औ बिदिनो जोंङो ओंखायनो दावबायनोबो नांगौ गासिबो दावबायनायनि सायाव जोंङो मा मोनो मा मोना बेनि फिलिंसखौबो जोंङो लानो गोनां जायो नोंङा होमबा
औ आरो गावनो मोजां मोनो न
औ गावनो गोसोखौ मोजां मोनो औ
औ सान्थि मोनोबा नों माबा मोनसे सानहाबना थानायफोराबो बैफोरबादि खालि जायगा बा सान्ति जायगायाव थांङोब्ला नोंहा गावनो मोजां मोनो नङा होमब्ला
औ औ नोंथां ओम बिदिनो
होमबा जोंना जों बुंनो हागोन दा दावबायनाया जोंखौ गोबां रोखोमैनो मदद खालामो आरोना जेनेबा बियो जोंनो गियान होयो नलेज होयो लोगोसे मा होनगोन जों बिनिफ्राय औ मिथिगौ मिथियो आरोबाव जों बुंनो हागोन जेनेबा जोंङो बै जायगानि गुबुन जायगानि जोङो ओ हिस्ट्रिफोरखौ जोङो बे दावबायनायनि गेजेरजों मिथियो आरोना बा आरो लोगोसे जोंहा बे दावबायनायाव जोबोद मा होनगोन रंजानायबो दं फायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां रंजानायबो लानो हायो
औ माने बे दावबायनाया औ औ नोंथां दा बे दावबायनाया जों होननांगोन रंजानायजों लोगोसे जोंनो दावबायनाया मा होनगोन सोलोंथाइबो होफायो आरोना नोंथां जायखौ जोङो लेखायाव मोनाबो जानो हागौ बा लिरनाय गैयाबो जानो हागौ बैफोर
उम
ओ मा होनगोन नलेजखौ जोङो
उम
दावबायनायनि गेजेर जों मोननो हायो
मोननो हायो नंगौ नोंथां
औ औ मानोना खायसे खोथाफोराथ' सब लेखायावनो थाजोबा नालाय
औ औ नोंथां
दावबाय दावोब्ला जोंहा मा एक्सपिरियेन्स बो जायो नङा हबा गुबुन जायगायाव थांनो जेनेबा नों दा टिकेट दाननो बा फ्लाइट टिकेट दानोनो बिदि खामानिफोरखौबो नोङो दावबाय दावाब्लाथ' नोंहा दाननोबो रोंनाय नङा बाथ थांनोबो गोसो जानाय नङा नङा होमबा औ थांदावबासो
जों मिथियिखोबो मिथिनो हायो
औ नंगौ नोंथां
उम
बेनिखायनो जोङो दावबायदावनांगौ मानोना दावबायनायजों जोंहा गोबां नलेजजों लोगोसे रंजानाय बे मोननैबो दंफायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
उम। दा आङो नोंथांनिफ्रायबो ओ गोबां खोथा मिथिनो मोनबाय जेनेबा औ आं आरो नोंथाङाबो गुवारैनो बेखेवना होदोंमोन आंनो।
औ।
जोंहाथ' दिनैनि थाखाय आरोबाव समा जालायबाय। जोङो मालाबा गोदान ओ आयदा लानानै आरोना नों थांनो आङो फिन खेबसेबाव सावरायफिनगोन होनना आसा खालामबाय आरो नोंथां।
ओं गोजोन्थों नोंथां।
औ दिनैनि थाखाय बेयावनो दे दोनथ'नोसै होनबा।
औ गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय दे।